हेलौ अ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दङ ओरैनो जिरनासो दङ
औ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला मोनसे टपिकसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो
नो नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि आबाद मावो आरो मा मा आबादखौ मावनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन मानो हाया जानो दा आबाद होननाय लोगो लोगोनो जोंहा मिथिखायो जे बर' हारिनि मोनसे जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां मोनसे ओरैबायदि जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो आरो दासिमनि समसिमावबो जोंहा आबाद मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
खाै जोंहा गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमबो मावबाय थायो आबाद फोरखौ जेरै जोङो जिउनि राहा हिसाबै जोङो आबादखौ मावो जेरै जोङो बर' सुबुं माहारि जानानै जोङो आबादखौ जोङो गिबि फिथाबआव दोनग्रोनाय जायो जोङो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो दा जोंहा बर' माहारि जानाय हिसाबै जोंहा गोबांखिनि आदब बाहायनानै एबा गोबांखिनि मुवा बेसादनि सायाव सोनारनानै जोंहा आबादखौ मावो जे जे जों बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरैबायदि जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद मेसें बोथोरनि आबाद एबा गरम बोथोरनि आबाद आरो गोजां बोथोरनि आबाद बेफोरखौ जोङो बोथोरजों सोमोन्दो थानानै माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो जायखि जेरैबायदि जोङो दैज्लां बो थोराव अखा हानाय बोथोराव जोङो माइनि आबाद मावो जेरै जों मेसें बोथोराव अखा हायै बोथोराव जोङो माखासे अखा एबा दै नाङि आबादफोर मावो जोङो जेरै आलु बेलाथि बेफोरबायदि दा थिग बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बोथोर लायै बोथोर एबा बोथोरजों सोनारनानै जोङो आबादफोरखौ मावो आरोखि गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमाव दा जोङो बुंनो थाङोबा जोङो आबादखौ जों गोबां रोखोमनि मावो जेरैबायदि जों नामफोरखौ लानानै जों मख'नो हायो जेरै आलु फान्थाव बेलाथि जोगोनार थाइबें बानलु बानलु सिब्र' बेबदिनो आरो लेस्रा सबायबिमा भिन्दि लाइ फाथो मुला बायदि बायदि जोङो बोथोरजों हिसाब खालामनाय बोथोरजों गोदोब फानानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो आरोखि दा बेफोरखौबो जोङो माख खासे आबाद मावनायनिबो जोंहा माखासे गोलाव प्रसेसफोर दङ जेरैबायदि जोङो माखासे मोनसे आबाद देरनो थाखाय जोंहा गोबां माखासे मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों सौदाव सौसि थांनानै जों आबादखौ मोनफुंहैनो हायो जेरै जोङो बानलुनि आबाद मावोबा जोङो गिबियावनो जोङो हाखौ हालौवग्रोनांगौ एबा लांदां फोथारफोरखौ जोङो हालेवग्रोनांगौ हाफोरखौ मोजाङै स्लिम खालामग्रोनांगौ बिनि बिनि उनाव हाफोरखौ खोखोनानै लानांगौ जाहाथे दै नाङि बायदि बेबायदिनो माखासे मैगंनि थाखाय नांगौ मुवा जेरै भिटामिन बायदियि हासार बायदियारि बेफोर होनानै जोङो आबादफोरखौ दिरुननाय जायो दा गोबाव गोलाव प्रसेस खालामबोनानै जोङो मोनसे आबादखौ जों मोनफुंनो हायो आरोखि दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ ओ नोंथां होननाय बदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां ओ आबाद मावनायखौ जों नु नो मोनदों बेबायदिनो जोंनि खाथि खाथि खाला गोबां माने बिदिनो सुबुंफोरा गावनि जिउ एबा राहाखौ खुंनो थाखाय बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानै ओ सोलिलांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
आबाद होनोब्लाथ' बेबाय बिदिनो दाथ' दैलां सम बेबायदिनो ओ दैलां सम समाव ओ बयबो मिथिखायो बेबायदि ओ माइ आबादखौ मावो औ गोबां माने बेबायदिनो ओ जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै माने दं आरोना बे माइ आबादा जोंनि ओ थांना थानाय समाव जोंनि माइ आबादानो ओ बांसिन गोनांथि होननानै जों मिथियो
उम
आरो गोबां बेबायदिनो आबादफोरखौ मावो जेरै ओ मेसेंफोराव बे बिदिनो आलु फान्थाव बेबायदिनो जोगोनाद गोबां बेबायदि ओ रोखोमनि आबादखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आबाद मावनानै ओ‌ सुबुं माहारिफ्रा बेबायदिनो ओ गावनि जिउ खुंलां नायाव गोब गोबां बेबायदिनो हेफाजाब मोनदों माबानि आबादनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ सुफुंलांनो हादों गावनि ओ गथ' गथाइ एबा गोबां बेबायदिनो न'खरा जौगालांनो हमदों फ्राव गोबां बेबादिनो ओ‌ हेफाजाबखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो आबाद मावनानै दा बिराद जौगानायखौ जों नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिम बेबायदि ओ‌ आबाद मावनायखौ जों नुनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो बायदिसि सिना रोखोमनि गोबां आबादफोर दं ओ बुङोब्लाथ' गोआव गोलाव जागोन
औ औ
औ आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा बेबायदिनो आबाद खालामनानै गोबां बेबायदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों आजिखालिनि जुगाव गोबां बेबायदिनो आइजोफोराबो गोबां बेबायदि खस्थ' खालामनानै आबाद मावनानै ओ सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों गावनि न'खरखौ बेंलांनायखौ जों नुनो मोनदों गावनि फिसाय एबा हौवाखौ बेबायदिनो दिफेन खालामालासिनो सोनारालासिनो मोजाङै बेबायदि खामानि मावनानै खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबाद मावनानै जिथु मा मा मुलाम्फा जादों एबा
औ
नि सायाव मा मा खहा जादों
औ बुंनो हागोन मानो हाया जानो दा जोंहा मइेनलि बर' हिसाबै जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबादजों लोगोसे बर' माहारिया खाथि सोमोन्दो थानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जेरै मानि थाखाय खाथि सोमोन्दो थादों होनबा जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानानै दासिमबो जोङो मावबोगासिनो मेनलि आनि जाहोनावनो जाहोनानो जाहैबाय जोंहा आबादनि आबाद मावनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा माखासे जानाय गावनि जानाय गावनि लोंनाय आरो माखासे रांखावरि बिथिङावबो जोंहा आबादनिफ्रायनो गोबां सोनारनानै जोंहा बर' माहारिफ्रा आबादखौ खौ मावनाय जायो जेरैबायदि जों माखासे आबादफोरखौ जों गोबां बुरजा बुरजा मावनानै जोङो रांखावरि एरिायावबो जोङो माखासे आबादनिफ्राय जों मदद मोनो बेफोरनि थाखायबो जों आबादखौ खौ मावनाय जायो आरो लोगोसे न'आव जानाय न'आव लोंनाय बायदिसिना रांखावरि आरिनि सोनारनाय जा बिबांथि एबा जा खहा बेफोरखौ जोंहा रां खाव अ आबादनिफ्रायनो जों सोमद्रनानै लाबोनाय जायो एबा आबादनिफ्रायनो सोलाय सोल' खालामनानै जोंहा मोनबोनाय जायो माखासे रांखावरि आरिफोरखौ बेजोंनो जों न'खरखौ सालायो न'खर जायो दा बेबायाददिनो दा बुंनो थाङोबा माखासे खहा जानायखौ बुंनो थाङोबाथ' जोङो मिथिंगाया माखासे खहा जादों बेखौ बुंनो थाङो नाथाय बेराफारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंहा डेभलप जानाय एबा रांखावरि आरिया बारायनाय रांखावरि आरियाव बांसिन बांसिन मोननाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोन्दों आरोखि जोङो माखासे बेराफारसेथिं नायोबा जोङो गाज्रि आरो बेराफारसे नायोबा मोजांखौबो जों बुंनो हायो जेरै जों गाज्रि साइडखौ बुंनो हायोबा जोंहा जायगा दाबसेयावनो गोबां आबाद मावनाय जेरै आरो मिथिंगाखौ सिफायनानै लांदां जायगा खालामनानै जोङो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जों आबाद मावनाय बेयाव जाहैबाय जोंहा मिथिंगाया माखा माखासे बायफे बायस्रांनाय गुबुंले जानाय जेरैबायदि हायाव जोङो दाबसे जायगायावनो गोबां खेब आदाब आबाद मावो जेरै बानलु मावखांनायनि उनाव थास' मावो थास' मावखांनायनि उनाव जोगोनार मावो जोगोनार मावखांनायनि उनाव गुबुन गुबुनाव आबादफोर मावो बिनि सायाव जोंहा हाफ्रा गोबां गाज्रि जानानै थायो जेरै जोङो नांगौ मोनसे आबाद मावनायनि जायगायाव जोंहा नांगौ बायदि हासारखिनि नांगौ बायदि रासायनिक हासार नांगौ बायदि भिटामिन नांगौ बायदि मुलि एम्फौनि मुलि बायदि मुलिफोरखौ जों होनानै मोनसे आबादखौ महर होयो थिग बेबायदिनो बेबायदिनो जाउनावनो जोंहा ओ मुलिनि मुलिनि उनाव मुलि हासारनि उनाव हासार बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आबाद मावनायनि जाउनाव जोंहा माखासे हाफोरा एबा माखासे जोंनि मिथिंगायारि सम्फदफोरा जोंहा माखासे गुबुंले जानायखौ नुहुनो मोनो आरो जोङो दा मोजां फारसेखै जोङो बुंनो थाङोबा जेरै जोंहा फालांगियारि आदबा जोंहा गोबां दावगागासिनो जेरै जों आबाद मावनानै जों गोबां रां रांखावरि आरिबो आरजिनो हागासिनो मुलुगाव सिनायथि जागासिनो जे जों आबाद मावो आरो रांखावरि आरियाबो जों आरजिनो हादों जेरै बेराफारसेथिं जोंहा माखासे लस जादों जों बेफोरखौ नुहुरनो हायो आरोखि दा नोंथाङा एसे नामा नोंथांनि फारथिफोरखौ माबायदि नुहरो एबा गुबुंले जानाय एबा मोजां जानाय बेफोरखौ इसे बिनि सायावनो
ओ गुबुंले जानाय होनोब्लाथ गोबां बिदिनो ओ बांद्राय बेबायदिनो मेडिसिन एबा मुलि बाहायनायनि जाहोनावबो जायो।
औ
गोबां ओ दा सोलिबाय थानाय समाव बेबदिनो आबाद मावनाय समाव गोबां बेबायदिनो जों मलि फोर गोबां बेबा दिनो ओ बायदिसिना रोखोमनि बेबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां माने मैगं थाइगं ओ नि ओ माबानायाव गायनाय समाव गोबां बेबायदिनो इउस- खालामनानै जिथु ओ ओ फिफां लाइफांफोरा बेबायदि ओ गायनाया आबाद मावनाया
औ औ
बा बेबायदिनो भिटामिन होयो।
औ
खिन्थु बे जोंनि मोदोम एबा मानसिनि देहाखौ गाज्रिसो खालामो बां ओमफ्राय माने जों मेडिसिन होनाय ओ आबाद मावनायखौ जोङो बांद्राय जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया माने जोबोद खहा जायो। जोंनि सायाव गो ओ गो गोबां बेबायदि गोहोम गोलैनायखौ जों नुनो मोनो। दानि जुगाव गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदिनो मुलि होनाय एबा मेडिसिन होनायखौ जानानै गोबां सुबुंफ्रा बेबादि बेमार जादों जेरै अन्थाइ जायो दानि जुगाव गोबां मानसि मानसिफोरनाव बिदिनो अन्थाइ सिथन जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो फाइल्स बेमार बेबायदिनो मेदिसिन थोननि बांद्राय इउस खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि गोबां माने बेमार आजारफ्रा जालांनो हमबाय
नौ नंगौ नंगौ दा बेफोरखौ जों दा बे फोरखौ जों मख'नानै बुंनो हायो आरोखि नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा हाफोराबो मोजां हिसाबै आरो खम बिबांनि आबाद मावनाय हिसाबै जोंहा हाफ्राबो मोजां थायोमोन रासायनिक हासार बायदियारि जोंहा मेडिसिन बायदियारि होनायनि गोनांथि गैयामोन नाथाय दानि मुगायाव दा नों होननाय बायदिखौ बुंनो हायो आरोखि दा बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनि दिनाव बेमार आजारखौ गोबां खम बिबांनि मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव गोबां बारा मोनो आरोखि
ओ
खिना
औ नोंथांखौ जोबोद ओ साबायखर बावहरबाय आंनो बेबायदि द दसे सम होनायनि थाखाय
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ गोजोननाय थाबाय